हेलौ
हेलौ औ हेलौ
अ ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहनाय जाबाय।
औ आंबो जासिहरफिनबाय।
औ ओ आं दिनै नों नोंथांजों ओ मबाइल जायखौ होनो जोङो जानबुं। ना ओ बेनि बारै बेनि मुलाम्फा आरो खहा बेनि बारै सावरायनो सानदों आरो
औ औ। औ नोंथाङा मोनसे मोजां आयदा लानानै फैदों जोङो मोजाङै सावरायनो हागोन बिनि बारै, औ दे।
औ दा ओ जोंथ मिथियो दा जोंनि बे जिउआव जानबुंङा जोंनि थाखाय मासेबां गोनां। जानानै दं ना। औ। मानोना जोंनो बे जानबुं जों मा खालामनो हायो जोङो ओ इजि कमिउनिकेसन खालामनो हायो आरोखि माने जोंङो बै मानसिजों जुदि दानो रायलायनांगौबा बै सु सुबुंजों दानो रायलायथारनांगौबा जों बेजों दरसेनो राय्लायनो हरो बे गोजानावथा। गुबुन हादोरावनो थाया मानो जोङो। जों जानबुंनि थ्रुयै रायलाय हायो आरो खिना खलखालामनानैनो बा जोङो एस एम एसफोर लिरहरनो हायो इनसतेनलि औ आरो। लोगोफोरजों बा फेमिलिफोरजों। ओ जोङो कानेक्टेड जाना थानो हायो आरो इमारजिन्सिस इमारजिन्सिस जेनेबा नांथारगौ फावबो जोङो ओ थाब-थाब कल खालामनानै। बा बिदि खालामनो जोङो खिथाहरनो हायो बा लिंहरनो हायो। नांथारगौ जायोब्ला बे जानबुंनि थ्रुयैनो ना औ नोंथाङाबो माबा होनगोन नामा?
औ ओ औ नंगौ नोंथां होनाया गासिमबो एखदम ओ मोनसे ओ मानिजाथाव मोनसे ओ आयदा बुं-बुंदों
औ।
जोंबो आंबो बुंनो सानदोंखि ओ बे जानबुङा जोंनि ओ मानसिफोरनि थाखाय एकदम गोबां रोखोमाव जोङो हेफाजाब होबाय।
औ
गोदो गोदायनि जोङो समखौहाय जोङो नायनानै लायोला गोदोहाय मोनसे बाथ्राखौहाय मोनसे बाथ्रानिफ्राय बै गोजानाव थानाय सासे मानसिसिम बे बाथ्राखौहाय सहैहोनो थाखाय गोदोहाय राजा रानिफोरनि समावहाय ओ दावसेनफोरखौहाय बाहायनाय जायोमोन ओमफ्रायबो एबो दाउसेना माला सहै महै सहैगोन एकदम मिथिनो हमनो हायामोन आरो एकदम खस्थमोन आरो सहैबायना सहैयाखै? सयाखै ना मिथिबाय ना मिथियाखै बेखौ जेबो जों बुंनो हायामोन बाट एफोरो गाथसिमो सोलायजोबबाय बे जानबुंनि हेफाजाबजों जोङो दा लोगो लोगो दानो खल हरनानै जोङो दानो खोन्थाहरनो हायो दानो मिथिहरनो हायो। बिदि जाहैबाय आरो ना आरोबाव जास्ट बिदिल' नङा जोङो ओ जामबुंजों जोङो गोबां ओम गोबां बुस्थुफोरबो आरोबाव खालामनो हाबावो रायलायनायनि ओ रायलायनायनिफ्राय बारनानै जोङो जामबुंफोरजों जोङो मयबा औ राय रायलायनायनि अनगायै जोङो जानबुंजों जोङो मयबा ओ जायगायाव बेरायनो थां थाङोला मायोला जोङो एकदम समायना समायना जेब्ला ओ ओ समायना समायना दोम औ बिउफोर
बिउफोर औ
आब्ला जोङो जो गोसोआ एकदम गोजोनस्लायनाय फैयो आरो बे गोजोनख्लायनायखौ जोङो ओ लाखिनानै लाबाय था थानो हायै थाखै औ खेब बां लानो थाखायमोन। से केमेराबो दङ जोंनि जानबुंङावहाय औ स' जोङो बिदिनो बे जायगाखौ जोङो खेबखांनानै लानानै उननि समफ्रावबो नायनानै जोङो गोसोखांफिननो हायो आरोबाव जोङो ओ बे जामबुंजोंनो जोङो जि जोंनि ओ रोजाबनाय एबा माबा माबि खालामनायफोरखौहाय जोङो रेकर्ड खालामनानैबो जोङो खा लानो हायो जों जों उनावहाय खोनासं फुंयाव हानाय बायदि। बिदिनो जानबुंनो एकदम गोबां बुंथ्र हायै ओ गोदान गोदान बिदि फिसा-फिचार्सफोर फैबाव फैगासिनो दङ। नोंथाङा माबा मोनसे एड खालामो ना खालामबावनो हागोन
औ नंगौ नोंथांमोनायाबो नंगौ ओ बिराद गोदान गोदान फिचार्सफोर एद जाबाय थायो जोंनि जानबुङाव ना? ओ जेरै गोदोनिफ्राय फैदों गोदोहाय माबायदिमोन जानबुङा किपेडलमोन अनलि खालि ना
औ औ औ
औ बाहाय जास्ट कल ल रायलायजानायमोन ना गोदोनि समाव कल केमेराबो थाबावासोमोन गानबो दाम जाबावामोन दा खिन्थु बिदिनो इभल्भ जायै जायै औ
औ औ।
दा जानबुङा जोंना मायाव फैखो स्क्रिनटाच जाफैबाय केमे आबो मोजां कुवालिटि जाफैबाय नोंगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसाफ्राबो ओ बे जानबुंआवनो माने बिराद सोलोंनो हायो ना? भिडिअ'फोर नायनानै इडुकेसन पारपासनि थाखाय औ आरो लोगो गोसे ओ अ अनलाइन क्लासबो लानो हायो। ओम बेनि थ्रयैनो औ बेजोंनो मानि बिराद फरायसाफोरनि थाखायबो बिराद मोजां आरोखि बे जानबुं बुस्थुआ मोजाङै बाहायोबा आरो औ आरो खिन्थु बुंनो थाङोब्ला बे जानबुंनि खहाबो दङ ना।
औ औ औ।
औ नोंथांङा बे जानबुंनि खहानि बारै एसे ओ बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन ओ नोंथाङा जाज दा ओ जा पइन्टसफोर लानानै जा आयदाफोर लानानै बुंबाय गासिबो एकदम नंगौ आरो आङो माखासे बे जानबुंनि गाज्रि खहा खालामनाय बे बुस्थुफोरखौहाय बुंनो सानदों बेफोरनो जाहैबाय जेरै जोंनि दानि फरायसा लाइमोनफोरा जों एकदम सिगांहाय थ फरायनो थाखाय एकदम लेखाखौ नायगिरब्लाबो मोनामोन बयनिबो फरायनाय मानाय जायोमोन। बाट दानि एकदम जुगानो सोलायबाय नों जा लुबैदों माखौ नांगौ, माखौ मिथिनो लुबैदों, जोङो जोंनि जानबुंनि थ्रुयै जोङो एकदम मिथिजोब हासै नों दानो मा मिथियाला दानो सोंना दानो मिथिनो हायो बिदिनो नाथाय नों इखौहाय मोजाङैनो बाहायलासो आरो बाट जोंनि दानि ओ उम लाइमोन जोहोलावफोरा जायफोरा फरायसा फरायगासिनो दङ ओ जायफोरा इदिनो टाइमफोरखौहाय टाइमनि ओ भेलुफोरखौहाय जो मोजाङै मिथिया। बेफोरो जानबुंआवहाय इदिनो माखासे गाज्रि गाज्रि बुस्थुफोर नायनानै टाइमखौ खाथायो। एबा ओ गेमखौहाय गेलेनानै एकदम बांद्राय गेलेनानै फुरा दिनखोनो इदिनो ओ ओ वेस्ट खालामो, आरो फरायनायावहाय गोसो गैया गैया जालाङो आरो। स आंनि साननायावहाय इनोखि इ-इफोर इफोरबायदि खहा खालामनाय जा आयदा टपिकफोर आरोना इफोरो सिखाङो जाहैदों आरो बे जेब्ला जों जानबुं एबा बे रायलायो। आरो नोंथाङाबो माखासे इदिनो खहा खालामनाय बाथ्राफोरखौ बुंबावनो हागोन।
औ नोंगौ नोंथां होन्नाया नोंगौ माने ओ दानि ओ लाइमोनफ्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने नोंगौ रोङो जानबुंनिफ्रायनो रोङोबो आरो खिन्थु बे बुस्थुखौनो जो अभार बाहायोबा स्क्रिन थायो ना। बे स्क्रिननि बे ब्राइटनेस फोर थायोना बेफोरो मायाव खहा खालामो होनोबा हेल्थ प्रब हेल्थआव जेरै ओ मेगनाव खहा खालामगोन खर साहोगोन बांद्राय नायोबा ओमफ्राय मोजाङै ओ प्रपार स्लि प्र पार उन्दुनोमोन उन्दुनो हाया हाया जायो औ आरो ओ ओ नोंथाङा होनदोंमोन गेम गेलेनायनि खोथा खेला नोंगौ खेला गेलेयो अभार औ अभार अभार खेला गेले ओ गेलेनानै खसनि लेखा फराफ्राव गोसो गैया गैया जायो औ नोंगौ नोंथां बुंनाया ओ सै-सैथोयानो खिन्थु
औ।
बेजों लोगोसे जोंहा जानबुंआवनो जोङो बेनि मुलाम्फा खौबो सावरायदों आरो खहाखौबो सावरायदोंना आरो बुंनो थाङोबा गो ओ गोबां मुलाम्फा दंबावो बेजों लोगोसे जेरै ओ जोङो गुबुन जायगायाव बेरायहैनाय समाव जोङो जुदि लामाखौ मिथियाब्ला
औऔ
मा खालामनो हायो जोङो ओ जानबुंआवनो ओ मेप मेप नायनानै जोङो बै अ डेस्टिनेसनसिम सहै मोनो हायो आरोना जों जेराव थांगोन जोङो बिसिम सहैनो हायो बे मेपनि थ्रुयैनो।
औऔ
आरो पेमेन्ट खालामनाय बे बेफोरो इजि-इजि प्रसेस जाबाय जाहरबाय गोजानावबो खालामनो हायो बेंक आव थांलायलायनांला बेफोर आरो मोनसे रोखोम रोखोमनि माबाबाव आरो ओ मुलामफा।
औऔ
औ आरो नोंथाङा एसे होनबावगोन नामा?
औ औ नोंथाङा दा ओ जा आयदाफोरखौ होनदों एकदम अंगौ बेफोर बाथ्राफोरा दासिमबो इदिनोह ओ जो-जोङो गोदोहाय इदिनो आन माइबा गोदान जायगायाव थांबोला आन्दायोमोन मायोमोन बाद दा एकदम आरामसिन आराम जेबो खस्थ लायामासि जोङो जानबुंङा आरामसे नायनानै जोङो गोमायालासिनो थांनो हासै इफोरनि आरोबाव इदिनो गोबां इन ओ मुलाव ओ माबाफोर ओ बेनिफिटसफोर दंबावो जोङनि जानबुंङनि जोंनि लाइफआवहाय। औ। इदिनो पेमेन्टफोराबो इजि जाबाय माबाय नोंथां होनाय बायदिनो। आरो इदिनो जो-जोबनो थाङा आरो बाट आथिखालिनि जुगजों बे जामबुंङा बे एकदम ओ गोदानाव गोदान गोदानाव गोदान एकदम मोनसे ओ गोदान गोदान फिचार्स एद जालांबाय थादों आरो जायहा जोंनि जिबनखौ आरामसिन खालामसिनो ओमफ्राय दहायहाय ओ फरायसाफोरनि बारै एसे होनदोंमोन ओ नंगौ जामबुंङा फरायसाफोरनि ओ मोजां बाहायाला एकदम गाज्रि खहा खालामो बाट जोङो बे आथिखालनि जुगाव जोङो ओ जामबुं नायला खहा जायो होननानै जोङो इदिनो दोननानै थानो हाया ज-जाय मानसिया जामबुं बाहायनो रोङा आथिखालिनि जुगावहाय ईसोरो थालांगोन आखानो जोङो यैजों बे जामबुंखौ बोरै बाहायो मायो इफोरखौहाय जोङो मोजांइ रोंनांगोन बेफोरखौ मोजांयै रोंब्लासो जोंनि बे दानि आथि-आथिखालनि आदुनिख जुगावहाय जोङो ओ थांनानै थानो हागोन आरो ओखानो जोङो अलवेस ओ लोगोसे मा बोरै बोरै बाहायनांगौ ओ महै बाहायनांगौ आरोबाव ओ इ मा मा नांगौ नांगौ बुस थुफोरखौ बाहायनांगौ इफोरखौ बाहायला जोंनि अलवेस मोनसे मोजाङाव जोंखौहाय बे जोंनि पार्सनेल एबा जोंनि बेक्ति ओ देदगानाय ओ सोलोंथायाइयाव गोबां हेफाजाब होगोन आरो।
औ नो नोंथां होननाया बेराद नोंगौ ओ दिनैनि सावरायनाया बिराद मोजां मोनबाय।
औ औ औ औ जानायसै दे ओ ओ गोजोन्थों हामबायसै